औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथां ओ दा आं ओ नोंथांनाव फन हरनायनि खारना जाहैबाय नोंथांजों आं जे जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे ओ जे संसार जालांनाय एबा न'खर खुंलांनाय बिनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना नोंथां
औ औ सारायजागोन नोंथां
औ दा बिदिब्ला नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नोंथां जे जोंनि संसार जानायाव मारै मारै संसार जायो गामि ओनसोलाव बेबायदिखौ
औ औ जोंनाथ' ओ न'खर दानाय होनोब्ला ओ न'खर दानो नख'र दानोथार होदो जोङो न'खर गंसेयाव जोङो बिमा बि फा बेबायदिनो बिदा बिनानाव ओमफ्राय बिब' बिनानाव बिब' बिफं बा आबै आबौ बिदि जोंनो नांगौ आरो ना आरो जोंना बेनि अनगायैबो ओ ओ जोंना न'खर दानाय होनोब्लाथ' जोंना न' थाथारनांगौ हाय जोङो आबै आबौमोनखौ बिदिनो जोंना थोरिजों न' लुनाय एबा हा हाजों न' लिरनो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जोंना बर' सुबुंफोरा गोदोनि फायनो ओ थोरिजों न' लुनानै थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंना न'खरखौ माबायदिहाय सालायबोदों होनोब्लाथ' जोंना गो दो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा जोंना दाउ अमा फिसिनानै एब आबाद मावनानै एबा न'आवनो जौ सावनानै जोमाय फाननानैै आरो बेबायदिनो न'आवनो सि जोम लानानै फालांगि रोखोमनि बेबायदिनो न'आव आबाद मावनानै उनाव हाजिरा मावनाय बा दाहोना थानाय बेबायदिनो सावरिजानानै थानाय बिदि गोबां रोखोमनि नख'र दानाय दानायखौ जों नुबोनो मोन्दों आरोना बेबायदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरनावथ' जोङो न'खर न'खरनो जोंना दाउ अमा आरो बायदि मोसौ हांसो बायदि रोख रोखोमनि जिब जुनार फिसिनायखौ जों नुबोनो मोनखायो आरो बेबायदिनो जोंना बर' सुबुंफोर होनोब्लाथ' जोंना जौ सेेरेबा थाखाथारो बेबायदिनो जोंना जौ सेरेबा थ न' न'खर न'खरबो जोंना एसे एनै लोंखायो बेबायदिनो जोंना फालांगि बा फाननो थाखाय एसे बुरजायैनो सावनानै गुबुन मानसिफोरनोबो फाननाय जायो आरो ना आरो फाननानै जा एसे एनै रां मोनो बेजोंनो जोंना न'खराव जा नांगौ जानाय बुस स्थुफोरखौ जोङो बाजारफोरनिफ्राय बा गलाफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनानै संना जाजायो आरो ना आरो बेनि अनगायैबो जोंना गोदोनि फायनो जों नुनो मोनबाय जि जोंना बर' सुबुंफोरा माइ आबाद गुबुन रोखोमनि मैगं गोथां मैगंफोरखौबो आबाद मावनानै जोङो बेबायदिनो न'खर सालायबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरोना आरो बेबायदिनो जोंङो दाउ अमा फिसिनानैबो जोङो न'आव फिसिनो थाखायल' नङा बा मालाबाफोर नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ फैसा गैयि समाव एबा रां गैयि समाव जोङो बेफोरखौ बाजारफोराव फानब्रबनानै बा लांब्रबनानै जों बेफोरखौ रां मोनब्रबनो हायो आरोना बेबायदिनो बेफोर रांफोरजों जोङो नांगौ बुस्थुफोरखौ बायनानै गावबा गावनि नांगौ मुवा बेसादखौ जोङो सुफुंनो हायो आरो ना आरो बेबायदिनो जोंना गोदोनिफ्रायनो जोङो सि जोम जानानै न'आवनो गानबोनाय बिदि बाजारफोरनिफ्राय बायनानै गाननायखौ जों नुनो मोना आरो ना बर' सुबुंफोरखौ जोंना दा न'खर न'खरनो हिसानसालि थाखायो बा साल खुन्था गायना होनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बाजारफोरनिफ्राय खुन्दुं लाबोनानै खुन्दुं लामनानै न'आवनो सि दानानै सानफ्रोमबोनि फोसाब गाननायखौ सोलिनो एबा नुनो मोनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुंफोरा जोबोद जेनेबा आबाद मावनायावबो आखा फाखा थार आरो आरो बेबायदिनो जों गोबां आरज ना गुरब्रबनो थांनाय बा ना गुरब्रब लाना मला गोजा गोजाबा जोंनो बेबायदिनो गुरग्रना लाबोना संनानै जानाय बबा संनानै होननायखौ जों नुनो मोनो आरोना बेबायदिनो नोंथां हमबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो एबा नोंथांमोननि गामिफोरावबो माबायदिहाय ब र' सुबुंफोरा नखर दागासिनो बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
अ हागोन दे नोंथां
औ-औ
जे जोंनि गामियाव एबा गामि ओनसोलाव माखासे जिउराहा खुंनाय बुङोब्ला जोंहा गावबा गावनो गावबा गावनि न'आवनो थानाय जे हा दखर सेयाव जों आबाद मावनानै जायो जेरै गोदोनि समाव बांसिनानो आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन दानि जुगाव
बैफोरबायदि आबाद मावग्रा जायगायाव ओ ओ फिफां ओ बिफां-लाइफां गायनायखौ जों नुनो मोनसै दा बेबायदिनो फैयै फिन फैयै फैयै फैनानै ओ बेबायदि आबाद मावनाय हुदाया इसे खमायलांबाय आरो दा गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला गामि ओनसोलफोराव ओ जेरै मैगं-थाइगंनि आबाद मावनाय जेरै लाव कफि, आलु फान्थाव, लाफा, फाथो बैफोरबायदि आबादखौ ओ बांसिनानो बोसोरै मावबाय थायोमोन आरो बेबायदि मावनायनि गेजेरजोंनो बाजाराव फानहैनाय बेफोरनि गेजेरजों रां मोननानै न'खर दानाय बेबायदि जायोमोन आरो दानि समाव बैफोरबायदि आबाद मावग्रा जायगाफोरा गय फिफां गायनाय एबा थालिर फिफां गायनाय बैफोरबायदि ओ बिफां-लाइफां गायनानै दोनजोब्बाय आरो दा जोंहा गामि ओनसोलफोराव ओ माखासे फोरबोफोरबो फालिनाय जायो जेराव जोंनि गेजेराव ओ माखासे फोरबो दं जेरै बैसागु फोरबो बेनिफ्राय ओ कारति फोरबो ओ बेबायदिनो गोबां ओ नेमखानथिफोर दं आरो
जोंहा गावजों गावनो जे सासे न'खरनि सासे न' सुबुंनि न'खराव जोंहा माखासे हाबा हुखाफोर जायोब्ला जों बे न'खराव थांनानै गावजों गाव मदद खालामनाय बेनिफ्राय ओ सोरनिबा सोरखौबा जे सोरबा माबाफोर बुंनानै नांलायलायदों बुलायलायदोंब्ला जों बेखौ बादा हैनाय बेफोरबायदिया जोंनि गामि ओनसोलाव ओ सोलियो आरो दा बेबायदिनो सोरनिबा न'खराव माबाफोर खहा जादोंब्ला सोरनिफ्रायबा लाथ'नाय बेबायदि दा जोंनि गामि ओनसोलाव सोलिबोदों बेबायदिनो जोङो गामि ओनसोलाव अनलायनानै जों थालायो आरो जोंहा
औ औ
न'खर संसार दानायनि गेजेराव जिब जुनार फिसिनानैबो जों न'खर दाबोदों जेराव जोंहा मोसौ अमा बोरमा दाउ बैफोर जिब जुनारफोरखौ जों न'आवनो फिसिनानै जे जों बे जिब जुनारा आ देरोब्ला जों गुबुननो फानहरनानै रां आरजिनाय बेनिफ्राय माखासे जिब जुनारजोंनो जों जेरै मोसौफोरजोंनो जों न'आवनो थानाय हायाव जों हालेवनानै आबाद मावनाय बैफोरबायदिजों जोङो न'खर संसार दानो हायो आरो जोंहा ओ बेनि अनगायैबो जों गुबुनाव हाजिरा खामला मावनाय बेनि गेजेरजों जोंहा रां आरजिनानै न'खरनि जे ओ जि जोम गाननाय माखासे ओ जानाय लोंनाय बेनिफ्राय गथ' गथाइफोरनि फरायनाय बैफोराव जोङो बाहायनो हायो आरो दा बेबायदिनो गामि ओनसोलफोराव जोंहा माखासे फोरबोफोर जायोब्ला जेरै बैसागु फोरबो जायोब्ला जोंहा जोंनि माखासे गाननाय जोमनाय हारिमुनि जेरै दख'ना गामसा आर'नाइ बैफोरखौनो जों लानानै न' न' हाबनानै जोंहा गिदिर गोलावफोरनि बोर लायो बेनिफ्राय जों खुलुमो बेबायदिनो जोङो रंजायो आरो दा बोसोराव खनसे जों बेबायदिनो गिदिर गोलावफोरनिफ्राय जों बोर लानानै जोङो गावजों गावनो ओ एना एनि गैयालासे जों मोजाङै मोजां रंजायो बेनिफ्राय जोङो ओ गावबा गावनि न'खरखौ जों बेबायदिनो दालाङो आरो दा जोंहा बेबायदि गावबा गावनि न'खरखौ दानायनि गेजेरजोंबो जों मालायनि न'खरखौबो जों नायनांगौ जायो जेराव गुबुननि न'खरा माबायदि जालांदों जे मोनजादोंना मोनलोङाखै जों बेखौबो नायनांगौ जायो बिनि थाखाय जोंहा गामि ओनसोलाव बांसिन बेबायदिया सोलियो आरो जेराव जों गामियैनो जयै जों ज' जानानै बेबायदि खोथाफोरखौ जों सावरायनाय जायो सावरायनायनि गेजेरजों जोङो ओ बै माखासे ओ सुबुंफोरनि खहाफोरखौ जोङो सुफुंनांगौ जायो आरो दा बेनि गेजेरजों जोंनि गामि ओनसोलाव माखासे नेमखान्थिफोरा सोलिबोयो दा बेबायदि नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो गामि ओनसोलाव मोजाङै मोजां जोंनि संसार जानाया जाफुंसारो आरो दा ओ बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला नोगोर ओनसोलनिफ्राय जोंनि गामि ओनसोलाव